खोनाबाय औ खोनाबाय मोसौखौथ' थायोना
औ औ फिसिखायो आं मोसौ फियो
मोसौ फिसियोब्ला मोसौखौ फिसिबा जोंहा माबायदि फिसिनांगौ खोन्थानो हागोन नामा?
मोसौखौथ' फिखायोआनो आङो मोसौखौ फिसि बा मोसौखौ गांसो जानो थाखाय मोजाङै जोथोन खालामनांगौ गांसो होनांगौ
मोसौ दोननो था खाय गलि नांगौ
बिदि मोसौनि थाखाय सिगाङावनो गलि लुग्रोनो
मा खोनाफैया हा? मा होनखो?
मोसौ फिसि फिनो थाखाय बिदिब्लाथ' खाथियाव गोथां गांसो गोनां फोथारबो थानांगोन
औ फोथार थानांगौ फोथार थायोबासो मोसौ फिसिनो हायो फोथार गैयाबा खस्थ' जायो आरो गांसो नांगौ बिसोरनो
औ फुङाव सोरांनाय लोगो-लोगो फोथाराव बन हरनांगौ जायो नामा?
औ गाइखेर सायग्रा मोसौ गैयाबा सोरांनाय लोगो-लोगो फोथाराव खाहैनांगौ। ओमफ्राय गाइखेर सेग्रा थायोब्ला एसे सानजौवो आरो
मोसौखौ गलिनिफ्राय बहनखांना बाथ' नों मोसौ गलिखौ फोसाबनांगोन
औ मोसौखौ बहनखांबाथाय मोसौखौ फोथाराव खाहैखांबाथाय गोबोर गारनांगौ जायो ओमफ्राय बे गलिखौ एसे सिबस्रांनांगौ जायो जायगाखौ एसे मोजाङै जोथोन खालामनानै दोननांगौ साफानो नङाबा गलिया लेथ्रा जायो थाम्फै बारा जायो बेनि थाखायनो गलिखौ साफा लाखिनांगौ।
बिनिफ्राय आरो मोसौआ गांसोखौ जाबाय थासिगोन फोथाराव
मा होनखो
खानानै दोनहैखांनानै मालाय मोसौआ गावनि आदारखौ गांसोखौ जाबाय थासिगोन
औ खारगोन इयो हाथाय मालाय गावसोरनि गांसोखौबो गावसोर बासिनानै जायो आरो
माबायदि गांसोखौ जायो मोसौआ
बिसोरथ' गांसोखौ गासिबो जाजोबानो जाजुबोआनो खासिबाबो जायो थोरिबाबो जायो आरो दाबसा हाग्राफोरखौबो जायो जिखुनु सोब गांसोखौनो बिसोर जायो आरो गावसोर जानो हानायखौ
आरो सानजौफु समावहाय सायायाव लाबोनांगौ ना लाबोनाङा ना सानदुआवनो थाबाय थायो मोसौआ सानसे खोनादोंना
ओ
सानजौफु समावहाय मोसौखौ फोथारामानो दोनबाय थानांगौ जायो ना न'आव लाबोनानै बा सान
सानसुफुआव मोसौनो सानसु टाइमाव मोसौनो दै दौनांगौ। दै दौखांनायनि उनावहाय एसे गांसो नागिरनानै खास्लायनानै गारबोनांगौ। खास्लायनानै गारबोबासो बियो गावनि गांसोखौ नागिरनानै
माने मानसिया जेरै ओंखाम जाबा दै लोङो थिग बेबायदिनो मोसौआबो गांसो आदार जाख खांनायजों लोगोसे गेजेर टाइमाव दै लोंनांगौ जायो।
सानसुआव दै दौवाबा बिस्राबो बे गरम दिनाव थानोनो हाया। गांसो जाबाथाय दै नांगौ बिसोरनोबो।
माब्लाबा सान
गांसो माबा दै मोनलोंबासो बिसोरो गावसिरनि गांसो जानांगौखौ नागिरनानै जाफिनो आरो।
आरो बेलासि टाइमाव बेसेबांबा बाजियाव लायफिनो मोसौखौ ना लायालासिनो फोथारावनो दोनो? मोसौखौ बेलासि समाव नआव फनो गोनां जायोना जाया?
मा होनखो?
मोसौखौ बेलासि समाव फोथारनिफ्राय नआव लायफिननो गोनां जागोना जाया?
खोनाफैयाखिसैनो।
मोसौखौ मोसौखौ बेलासि समाव फोथारनिफ्राय नआव लायफिननो गोनां जागोनना जाया? मानसिया थांनानै
सान हाबबाथाय ओरैहाय बेलासिबाथाय सान हाब हाबहां हाबहां जाबाथाय मोसौखौ नआव लायनानै गलियाव खानांगौ जायो।
मोना टाइम बाथाय।
मोनासि थिसमावबो दै दौफिनो नामा?
आरो गलियाव लाबोनानै बिसोरखौ खा खाबाय खाखांनायनि उनाव बिसोरनो दै दौफिननांगौ जायो।
बिदिबाथ' गाइखेरबो फाननानै मोसौनिफ्रायथ' गाइखेर मोनो। गायखेर खौ फुङावबो सेरनो गोनां जागोन फुंखिनि समाव सेरो ना मोनाबिलि समाव गाइखेरखौ सेरो?
मोसौखौ फुङावनो सेरो ओमफ्राय आरो बेलासियावबो सेरजायो ट्रिब मोननै सेरनो थायो आरो
फुङाव बिदिनो सातथा सातथा साराय सातथाफ्राव गाइखेरखौ सेरो।
बिबा गाइखेरखौ फानो ना न'आव लोंजोबो
गाइखेरखौ फानो आङो लोंजोबनो हाया
गायखेर फाननानै बिदिब्ला रां आरजिनो हायो
हा
बिदिब्ला गाइखेर फाननानै रां आरजिनो हायो
औ गाइखेर फाननानै रां आरजिनो हायो
काजलगाव हाथायाव गाइखेर फानफेरदोंना फानहैफेराखै
नांगौबो फानहैनो हायो आरो
नोंखा
एसे खाथिहांङावबो दखान दङ ना बे दखानावबो फानहैनो हायो
आरो मोसौनिफ्राय ओंखार माबानाय खिनाय हासु बेफोरबो
मा होनदों
खोनादोंना मोसौनि फ्राय ओंखारनाय मोसौनिफ्राय ओंखारनाय गोबोरखि हासु आरो मैनि थाखाय मोजां होननाय खोनादों नंगौना नङा
नंगौ माने गोबोरखि हासार होयोब्लाा बै मैगंफ्रा बिराद मोजां जायो सरखारि हासारजोंल' जाया बे गोबोरखि हासारखौ होनानै फार्स्टआव मा खालामनांगौ हाखौ सननांगौ एसे मैगं गायोबा सनखांनायनि उनाव बे गोबोरखिजों हा जों लगायनानै जावग्लिनानै बेयाव बेगरखौ होनांगौ होनबा मैगङा बिराद मोजां जायो गोबोरखि खियाबो जानायावबो गोथाव जायो
जानायावबो गोथाव जागोन
औ जानायावबो बे गोथाव
देहानि
देहानि थाखायबो मोजां
मोसौफोरा मानसिफोरनि बारियाव थांनानै गुबुननि बारियाव थांनानै मैगं थाइगं सोरनिबा फुल बिबारखौ जाहोैयो नामा जाहैया
आगारबायबा जाहोयो ओमफ्राय खाबाथ' जाहैनो मोना आजिखालि आरो बयहाबो न'फ्रा बेरा दुमजुमनाय ना बांसिन न'आव हाबनो मोनखाला मोसौफ्रा जोथोनैनो दोननांगौना मोसौखौबो
बिदिब्ला गाइखेरजों लोगोसे आरो मोसौखौ फाननानैबो रां आरजिनो हागोन
औ फाननो हायो
बोसोर बैसेनि उनावहाय मासे मोसौआ फानजानाय जायो
बारा गोबाव नाङा मोसौ फाननो नोंनो एसे फिसायाव फानबाथ' देर बोसोर दुइ बोसोरफ्रावनो फाननो हायो। देर बोसोर दुइ बोसोर आरो नों फिदि गिदिर खालामबाथ' आरो बिदिनो तिन बोसोर सारि बोसोर बा पास बोसोरनि उनावबो नों फाननो हायो
मोसौ हालुवानिफ्राय मोसौ गाया साबसिन ना मोसौ हालुवाया फिनायाव साबसिन
ओरैनोबाथ' मोसौ गायानो साबसिन। माने मोसौ गाया फियो अब्ला उनावहाय फिसा मोनोबा गाइखेरबो मोननाय जाहैयो। हालुवाखौथ' गायखे खेर मोना आरो दानि दिनाव मोसौजोंबो हालेवनाय जाला नालाय बेखायनो मोसौ दामब्राखौ बांसिनानो फिसिनाय जाला।
दे बिदिब्ला